औ नोंथां।
फ्रि दङना नोंथाङा?
औ दङ।
अब्ला नोंथांजों आं बेखारनि जेंनानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां? औ। ओ बेखार होनना बुङोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ? जेब्ला सासे सुबुङा ओ जेबो खामानि मावालासिनो ओरैनो ओ गोग्लैसोनानै थायो बेफोरबायदि सुबुंखौनो ओ जोंहा थोंजोङै बेखार होननानै बुंनाय जायो। दा बेफोर माबायदि जायो होननानै बुङोब्ला जोंहा बेखौनो बुंनो हायोदि ओ गोबां सुबुंफोरानो आथिखालाव बांसिनानो गोबां गोजौ गोजौ सोलोंथाइ लानायखौ जों नुनो मोननाय जायो नाथाय बेफोरबायदि सोलोंथाइ लासेयावबो गोबां सुबुङानो गावनि आथिङाव गसंथानो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोर मोननायखौ नुनो मोननाय जाया। मानोना जोंहा गभारमेन्टआबो बेसेबां साख्रि जेनेरेट खालामनो गासिबो गासिखौबो जोंहा साख्रि होजोबनो हानाया एसेबां गोरलै खामानि जानानै फैया। बेनिखायनो जों गोबां सुबुंफोरानो ओ फरायनायजों लोगोसे बायदि बायला खामानिफोरखौबो जोङो सोलोंनानै लानांगौ ओ खामानिनि अनगायैबो जोंहा बायदि बायला गेलेनाय एबा एक्सट्रा फ्किलफोरखौ जों रोंनानै थानांगौ अब्लाना जोङो बेखारनि जेंनानिफ्राय एबा बेखारनिफ्राय उदां जानो हायो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा ओ गोबां बि बिथिङावनो गेलेनाय बिथिङाव नायोब्ला मोजां सासे मोजां गेलेगिरिया ओ सासे साख्रिआवला निस्रायबो बांसिन बेथन आरजिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो‌। जेरै आथिखालाव गोबाङानो ओ बेफोरबायदि गेलेनायफोरनि गेजेरजों गोबां बिथिङाव एबा बुहुमावनो बयजोंबो सिनाय जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो ओ बिनि अनगायैबो जोंहा फरायनायनि अनगायै एक्सट्राहै जेनेबा फरमेल इडुकेसननि अनगायै ओ गोबां गुबुन-गुबुन कर्सफोर लानानै जोङो बेखारनि जेंनानिफ्राय ओ उदां जानो हायो जेरै जोङो नायनो थाङोबा ओ बेबायदिनो एक्सट्रा पर्स होननानै बुङोब्ला जोङा गेलेनायनि कर्स ओ मेथाइ खननायनि ओ सोलों थाइ बेबायदिनो होम गुबुन-गुबुन बिथिङाव सोलोंथाइ लानानै गावखौ फसंथानो हायो जेरै मेथाइ खन्नायनि गेजेरजोंबो नोङो गावखौ सुंथा नो हायो। बेबायदिनो गेलेनायनि गेजेरजोंबो नोङो ओ मोजां गेलेगिरि जानो हायोबा गावखौ सुंथानो हायो बेबायदिनो सासे मोजां ओ बिजनेस मेन एबा फालांगियारि जानानैबो नोङो गावखौ सुंथानो हायो न'खरखौ सुंथा हायो बेबायदिनो समाजाव ओ बेफोर सुबुंफोरा गोबां बिहोमाबो होलांनो हानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। बिनि अनगायैबो जोङो बेखारनि जेंनाखौ फोजोबनोब्ला जोङो गाव-गावनो ओ ओ साख्रिफोरखौ गोसोहोआलासिनो गोबां न'फोरावनो गोलैसोना हाफोराव बायदि बायला आबाद मावनानैबो जों बेखारनि जेंनानिफ्राय उदां जानो हायो। बेनि अनगायैबो जोङो ओम बायदिसिना बिजनेस मावनानै जोङो बेखारनि जेंनानिफ्राय उदां जानो हायो ओ बेबायदिनो दाब-दाब जायगाफोराव थांनानै खामानि मावहैनायनि सोलाय जोङो न'आवनो थानाय बायदि बायदि हा एबा गामिफोराव गोग्लैसोना थानाय हाफोराव आबाद मावनानै जोङो बेखारनि जेंनानिफ्राय उदां जानो हायो एबा रां खामायनो हायो आरो गावखौ सुंथा नो हायो न'खरखौबो सिथारनो हायो बेबायदिनो समाजावबो बयजोंबो मिलायनानै थानो हायो आरो ओ सम होनो हायो। बेबायदिनो जोङो बेखारनि जेंनानि सायाव सावरायोब्ला गोबां सावरायबावनो हायो दा नोंथाङा बेखारनि जेंनानि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानो नामा नोंथां
औ नोंथां बेखारनि जेंना होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङानो बुंखाबायानो एसेब्लाबो ओ जेरै जोङो जेबो जेनेबा मावा दाङा ओरैनो थानाय बा ओरैनो जानाय बेखौनो जों बेखार होननानैथ' बुंनोखायोआनो बेफोर जेंनानिफ्राय जुदि बारग'नोब्ला जोङो नुनो मोनो जे जों जोंनि समाजाव खायसे खायसे सुबुंफोरा सोलोंथाइ लानानै जेरै सोलोंथाइखौ लाय यो नाथाय उनावहाय जेनेबा सरकारि साख्रि बा जेबो साख्रि मावनाय खौ जों नुनो मोना नाथाय बेफोरबायदि सुबुंफोरा बै साख्रिनि अनगायैबो आबाद मावनाय बा नांगोलजों हालेवनानै माखासे बायदि रोखोमनि हाबा मावनाय बेफोरखौ मावनो लाजिनायखौ जों नुहैयो जायनि जाहोनाव बेफोर बेखारनि जेंनाया बाङो मानो होमबा बेफोरबायदि मानसिया बा खायफा मानसिया सोलोंथाइ लानानै बेफोरबायदि मानदों हाबा मावनायखौ गाहाय थाखोनि होननानै साननानै लायो जायनि जाउनाव बिसोरो बेफोरबायदि हाबाखौ मावा बेनि थाखायनो बिसोरो बेखार जानानै थानांगौ जायो माने आसामाव बा भारतावनो होन गोबां माने सुबुं अनजिमा दं जायनि जाउनाव सरकारा एबा सरकारा एबा माने गासै साख्रिनि बेलायावनो जाखिनि माने साख्रिनि थिसनथाइफोर ओंखारो बेफोराव माने गासैखौबोथ' सोजोबनो हाया बेनिखायनो माने बेफोर फोर थिसनथाइफोराव माने मोननांगौआबो एसेबां गोरलै नङा बिनिखायनो नो माने आं बुंनो सानो माने साख्रिखौल' होसोनायनि अनगायैबो फरायनायजों लोगोसे मानसिया माने गासैबो खामानिखौ मावनांगौ मानो होनबा खामानिया गेदेर उन्दै बिदि बासि जानाय नङा गासैबो खामानिखौनो सुबुङा माने मावनो हायो माने बेखौ लाजिनांगौ एबा गिनानै थानांगौनि जेबो बाथ्रा फैया मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावनानै गियान सोलोंनाय एबा गोबां रोखोमनि बायदि रोखोमनि सुबुंजों गोरोबलायनाय एबा माबायदि रायलायनांगौ माबायदि मिलायनांगौ बेफोरखौ माने सुबुङा मिथिनो हायो बेनि थाखायनो मानसिया मा सुबुंफोरा सोलोंथाइजों लोगोसे माने गावनि जिउआवहाय बायदि रोखोमनि खामानि खामानि खौबो माने मावफालांफानांगौ बेजों लोगोसेनो बेखारनि जेंनाया जों मोन बेखारनि जेंना होननानै जों मोन जों मोननो हाबावो खायसे सुबुंफोरा बा गामियाव थानाय बा नोगोराव थानायानो जा सुबुंफोरा माने माने फिसा फिसौखौ माने गावनि फिसा फिसौफोरखौ आबादनि फारसे गोसो होनायखौ गोसो होहोनाय जों नुनो मोना मानोना बिसोर सानो जे आ बाद मावनाया जोबोर गाहाय थाखोनि नाथाय बिबदि नङा आबाद मावनानैबो गोबां माने सुबुंफोरा रां आरजिनो हादों आरो बेफार फालांगिनि बेलायाव जौगा थाखोआव दावगानो हादों जों बुंनो हायो जेरै गुवार गुवार जायगायाव बेसर फाथो बिदिनो सिबिं सबाय बायदि दालि आरो बेनि अनगायैबो जेरै फिथाइ-सा मथाइनि बागान जेरै ओ ड्रागन, बैग्रि बिदिनो सुमफ्राम थायजौ, खान्थाल बायदि रोखोमनि माने फिथाइ आरो गोदान मुगानि गोबां माखासे फिथाइफोर स्ट्रबेरि बायदिफोरखौ बागान एबा गुवार गुवार जायगायाव आबाद मावना जिनो हायो जायनि जाहोनाव बेखारनि अनजिमाया खम जायो आरो बेनि अनगायैबो जेरै थालिर बागान गय बागान बिदिनो फाथै बागान आरो बेबायदिनो जेनेबा मैगं-थाइगंनि ओ गुवार गुवार बागान बा आबाद मावनाय बेफोरबायदिजोंबो माने गोबां बेखारनि जेंनाया खम जाबोनो लामा थायो। नाथाय बेफोरखौ माने खायसे सोलोंथाइ लानाय बा बिनो एसे सोलोंथाइ लाफ्रामनाय सुबुंफोरा माने मावनो लाजियो नाथाय बेफोरबायदि लाजियोब्ला माने बेखारनि अनजिमाया निसय बांगोन बिनिखायनो बेफोरबायदि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय जोङो माने बेफार फालांगि मावनायजों लोगोसे माने गावनि जा रोंगौथि बेफोरखौ मा होनो मोगथां मुलुगाव माने बयनोबो दि दिन्थिनानै होनायजों माने जेंनाखौ आं फोजोबनो हागोन होननानै सानो। माने गावनि गाव जा रोंगौथि माने गाव सोरबा सासे मानसिया ओ मेथाइ रोजाबनो बा मोसानो बिदिनो गेलेनायाव एबा बिदिनो बायदि रोखोमनि माने हाबाफारियाव मोजाङैनो रोंगौथि थानाय थायो बेफोरबायदिखौ जुदि गावनि रोंगौथिखौ जेरै मोसानायावनो होन मोसानानै जुदि नोङो गोजौ थाखोसिम सौहैनो हायोब्ला बेफोर ओ मोसानायनि गेजेरजों गाव जिउखौ दैदेनलांनोबो हायो। लोगोसे बिदिनो माखासे सरखारनिफ्रायबो मो दान बान्था एबा बिदिनो बायदि रोखोमनि मा होनदों मान बावजानाय एबा मुंफोरखौ गोजौ थाखोआव दोननो हानायबो जायो जों जेरै जों बुंनो हायो गेलेनायनि बेलायाव ओ बर'निनो ओ सासे सुबुं जेरै हलिचरन ब्रह्म बेजों लोगोसे जों सिगां दुर्गा बर'खौबो जों मिथिनो मोनोमोन बिथांमोना माने बल गेलेनायनि गेजेरजोंनो गोबां माने गावसोरनि मुंखौ जौगा थाखोसिम लांनो हादों नाथाय बिसोरो मादि बेखार दङ बिसोरो गेलेनायनि गेजेरजोंनो सरखारनिफ्राय दान बान्था मोननायजों लोगोसे माखासे मान बावजानायखौबो जों नुनो मोनो आरो बिसोरो सोलोंथाइ लायाखै बेबो नङा बिसोरो सोलों थाइबो लादों नाथाय बिनि अनगायैबो खायसे ओ खायसे का सेया ओ ओ सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे ओ माखासे माने ओ साख्रिजों लोगोसे बिदिनो गुबुन गुबुन हाबाफारि मावलांनायखौबो जों नुनो मोनो दा बिथांमोननि बो जों माखासे सोलोंनांगौ जायो दा नों नोंथाङा बिनि सायाव आरो माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा?
औ नोंथां बेखारनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि ओ गाहाय राहायानो जाहै बाय जोङो साफ्रोमबो सुबुं माहारियानो जायखिजाया आ खामानिखौ मावनांगौ सोरनिबा सायाव एबा सोरखारनि सायाव ओ लामा नायनानै थानो नाङा अब्लाना जोङो गावबा गाव आथिङाव गसंनो हागोन जेब्ला सोरखारखौ नेनानै थायो अब्ला सोरखारा बेसे बां साख्रिनि भेकन्सि दिहुनना होनो हानो गासै सुबुं माहारि जेब्ला साख्रि होजोबो अब्ला जोङो एबा जोंनि हादरा ओ रांखावरिनिफ्राय ओ उदां जानो हानाय नङा मानोना जों सुबुं माहारिनो ओ रां रां
रां रांना होजोबोबा गभमेन्टआव जेबो फान्ड थाहैनाय नङा बेनिखायनो
दायो गोबां सुबुंफोरा गावबा गावनो गोबां खामानिफोरखौ मावनानै गावखौ सुं
गावखौ सुंथानांगौ अब्लासो जोङो अ बेखारनि जेंनानिफ्राय
बारग'नो हागोन होननानै आं सानो दा
दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ
दे